औ खोनादोंना?
औ खोनादों दे नोंथां।
नोंथां ओ नोंथां नायनि जाहोनानो जादों जे जोङो जा ओ बैसागु फोरबो बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथाङा आंजों लोगोसे दसे सम सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायनांगोन दे सावरायनो हागोन।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला बैसागु बैसागु फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायसाहाय फालियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां माने जोंनि जायगायाव ओरैनोथ' जोङो बुंनो थाङोबा आंहा एसेबां ओ रोंगौथि थ' गैया थेवबो आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै आरो।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन दे।
जोंहा ओरैनो मोसौ थुखैनायनिफ्राय लानानै जेनेबा मोसौ थुखांखांनायनि उनाव मोसौ थुखैनाया सानसे बैसागो थांबाय मोसौनि बैसागो। ओमफ्राय बेनि उनाव नाव मानसिनि फैयो मानसिनिया मानसिनि फैनाय लोगो लोगो लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे नेम दङ खि हाग्रा बा हाग्रा बा हाजोनिफ्राय खानानै बायदिसिना माने मैगं थाइगं खांनानै माने संनानै जानाय मोनसे नेम दंनो। आरो बैसागोआव माने बेखौ जोंहा सिगांग्रो खालामो। बेनि उन नाव बेखौ खालामखांनायनि उनाव जोंहा जिखिनि बे साननैया थांबाय साननैनि उनाव जोंहा गामि गामि बा सेंग्रा सिख्ला बोराय बोरायानो जा सेंग्रायानो बोरायथ' बयबो रंजानायनि मोन से सम फैयो आरो। बेखौ जोङो गामि गामि न'खर न'खर थांनानै बयहाबो मोसाहोयो बेबायदिनो बयनिबो न'खर खराव बेबायदिनो बैसागु समाव मोनसे नेम दङ आरो जोंहा।
औ
माने जौ सङो बे बयनिबो न'खराव बेबायदिनो जौ संनायजों माने बयखौबो जौजों माजों जोंहा जौ होयो मोसानो थाङोबा। बेबायदिनो गामि गामि बयबो बै गामि बा नैबेनि गामि बेबायदिनो मोसाहैलायनानै जोंहा माइरं बेबायदिनो माइरं मागिनाय जायो बेबायदिदिनो मोसायो आरो। आंहा बाराद्राय न'लेस गैया थेवबो आं नोंथांनो एसे फोरमायबाय आरो
बिदिनो आरो बैसागु बैसागु फोरबोआ बर'फोरनि बेनो देरसिन फोरबो आरो बेखौ जोङो गासिबो ओनसोलावनो फ्राय नुफ्रामनो मोनो आरो बेखौ बेयो औ बेखौ बै। सागुखौ जोङो जा ओ। एप्रिल दाननि जिबा खालाराव फालिनाय जायो आरो जों बेखौ। आरो। जोङो बैसागुखौथ' ओरैनो जोङो सातदिन फालिनाय जायो। ओ नाथाय थेवबो जो बै। सागुखौ मोनैै मोन जायो आरो जेरै मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसा। सागु होननानै। बिदिनो जोङो गिबि। गिबिआवनो मोसौ बैसागु फालिग्रोनाय जायो आरो। मोसौ बैसागुखौ जोङो। फालिग्रोनोबा जोङो गिबियावनो जे फुङावहाय सिखारनानै एसे देहाखौ साखोन सिखोन खालामनानै जोङो मोसौखौ। थुखैनो थाखाय थियारि खालामो आरो बेयाव बायदिसिना मैगं आगजु नांगौ जायो आरो। बेनि गेजेरावनो जेरै। ओ लाव नांगौ हालदै फान्थाव दिग्लि पा थाराय बिदिनो नांगौ जायो आरो। उम ओ बिखौ जोङो। फिसा फिसा हाना लानानै ओ औवाजों बानायनाय जा औ जों जिर। ना मोननाय आरो खाथि बे खाथिजों जोङो बेखौ माला सुयो आरो। माला सुना जों बिदिनो मो। खौ मोसौनोबो गानहयो दा जो। सौ गलियावबो खायो।
औ औ औ।
नि उनाव जोङो मोसौनो जा साराय सारायनि हांगार एबा खान्थानि हांगारखौ जों हल'नानै थाव गुबैजों लागायनानै जोङो मोसौनो फोथा फोनना होयो आरो। बिनि उनाव जोङो। मोसौखौ थुखैनो होननानै। बिदिनो जोङो फुख्रि एबा दैमा फारसे बिदिनो लाङो आरो। खांनायनि उनाव मोसौखौ। बिदिनो गोदोनि खुगा मेथाइ दङो खुगा मेथाइ दो-दोङो दिसुन मोनसे। ओ जा आबै आबौमोना। खनदोंमोन बिदिनो मोसौखौ थुखैनाय समाव बिदिनो मोसौ खौ बे मेथाइखौ खननानै ओ थाराय एबा दिग्लि पाट बिदिनो लाव मैगं फिसा फिसा हानायजों सारनानै बुज्राब बुज्राब बे मेथाइखौ खनै खनै मोसौखौ थुखैयो आरो। आरो औ। बिनि उनाव ओ जा मोसौनो ओ मो बिदिनो मोसौनो जा ओ हांगार माबादोंमोन गलायदोंमोन बे हांगारखौबो मोसौनो बायदि रोखोमनि महर बिदिनो औवाजों बा औवाजों बानायनानै बायदि रोखोमनि महर बानायनानै जों फोथा फोनना होयो आरो मोसौनो। आरो बैदिन खालिनो बैदिन खालि मोसौखौ उदाङै हेंगारना होयो आरो जोङो बेलेग दिनाथ' जोङो मोसौखौ फोथाराव ओ गांसो जानो थाखाय दोनदाल होनाय जायो।
औ
मोसौनि सान ओ जेब्ला मोसौ लानानै मोसौखौ बिदिनो मोसौ दिरुं फागा फागा होनना मिनथियो जों बेखौ खौ जों मोसौनो बावो मोसौनि नामाव ओ सोरहाबा ओ खाला लागायो थोगि होयो बिदिनो आरो। खांनायनि बि दिन खालि मोसौ खौ मोसौ होना थांनाय आरो। आरो उननिफ्राय बे एक थारिखआव जोङो मैगं गोखा गोखा एकस' एकथा बिदि खानानै जों संना जायो आरो बेयाव जों जों जेरै फुंखा बिलाइ ओ बेखौ खाथुमनानै जोङो संना जानाय जायो आरो।
औ
जोङो देहानि बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो मोनो होननानै आरो। बिनि उनाव जा औ औ बिनि उनाव ओ जोङो ओ मोसा माबानो थाखाय जों जे बांसिन जाबा गावबा गाव गोसो आरो जेरै सोरहाबा एसे बेदरजों जायो सोरहाबा ओरैनो गोजाबो जायो आरो बेखौ। ओ बिनि उनाव जोङो औ। बेनि उननिफ्राय जोङो जा मोसानो मोसानो थाखाय जोङो थियारि जायो आरो मोसानो जेरै जों गिबियावनो सिखारनानै साखोन सिखोन जानानै जोङो गावबा गावनि मन्दिर एबा थानसालियाव जोङो खाला लगायो एबा थैगि होयो आरो जोङो होनानै बिदिनो गोदरफोरनिफ्राय बोर लायो उन्दैफोरा उन्दैफोरनो बोर साबस्रियो आरो गोदोरफोरा। दि बिनि उनावबो आरो जोङो। गामिनि औ गामिनि जा रायजोनि थान मन्दिर। मन्दिर थायो । मा आ रा गा मन्दिर थाखायो नालाय बय
औ औ औ बयहाबो।
आव औ। औ बेयावनो जोङो थांबाय थांनानै उनाव जोङो बिदिनो बेयावबो आफा इसोरनाव आरि बाथि लागायनानै जोङो बोर बियो जाहाथे जोंनि बे बोसोरा मोजां मोजाङैनो बार गलांथों होननानै। औ बिनि उनाव जो ङो। बिदिनो गोदोरफोराव मान लायो ओ गोदोरफोरा उन्दैफोरनो बोर साबस्रियो आरो बिनि उनाव जोङो मो सानो ज' ज'हो ओ गुबुन गामि फारसे ओंखारलाङो आरो। आरो बे मोसानोबा जों मागिनो। बोहोनना बुंजायो आरो बेखौ औ। बिदिनो आरो जा बेयाव गाननाय जा बर' आयजो। औ बेयाव बर' आइजोफोरा जा गाननाय जि जोम नोंथाङाथ मिथिखागौ जानो हागौ। दा जोंनि बर' आइजोफोरा। औ दखना औ बो बिदन दखना गोमो गानो। आरो आर'नाइ फास्रा गो जा बिदिनो ब्लाउस गोजा गानो आरो। आरो होवासाफोराहाय गामसा गोथां बिदिनो आर'नाइ फास्रा आरो गिन्दि गस्ला दाथ' आर'नाइनिबो गस्ला ओंखारबाय। बेफोरखौबो गानो आरो
नि जुाव औ गोबां आर'नाइ गोबां दिजाइननि आर' नाय गस्ला ओंखारबाय औ दानि जुगावथ' आर'नाइाव ओ गामसायावनो आर'नाइ आर'नाइ महर।
औ आगर हाजो आगर औ आर'इनि औ नंगौ बिदिनो। आरो बेखौ गाननानै जोङो मोसानो ओंखारलाङो आरो बेयाव जेरै मोसानायाव जेरै लानाय आगजु दामनाय देनाय बिदिनो खाम जथा सि फुं सेरजा गंगोना आरो जा औवाजों बानायना मोननाय औवानि। थरखा। बेफोरखौबो लानानै मोसानो थाङो। आरो। औ गोदोथ' जोङो। दा खुगा मेथाइ खुगा मेथाइ दङमोन बे खुगा मेथाइजोंनो रोजाब रोजाब मोसायोमोन आरो जोङो नाथाय आथिखालाव एसे आलदा जाबाय आरो जोङो दा बिदिनो सोरबा केसेट लायो एबा बक्स लायो बिदिनो लानानै मोसाग्रा जाबाय आरो दानि जुगाव
औ दानि जुगाव बेबायदि सेन्स सोलायलांबाय बोथोरा गोदोनि दि-दिनाव थ बयबो बेबायदिनो साबस्रिं बेबायदिनो लानानै मोसा योमोन गामि गामि बयबो ज' ज' बोरायानो जा सेंग्रायानो जा सेंग्रा सिख्ला बेबायदिनो ज' ज' जानानै बेबायदि बेबायदिनो ज' ज' मोसायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेबायदिया बुहुद खम नुलांसै दा बबेबा बबेबा गामियाव थ' सिरि स्रायसो नुलाय लांनो नागिरो थेवबो दाबो दङ खाम सिफुं फुंजों मोसा नायाबो दङ गैद्रायाबो होननायाबो गाज्रि जागोन दङ दाबो नोंथांनि जायगायावलाय माबायदिथो रंजायो ओरैनो
ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो आरो ओ दाथ गामियारि ओनसोल नालाय बेनिखायनो जोंबो खाम जथा सिफुं सेरजा बिदिनो लाना मोसायो आरो नाथाय गुबुन गामि गामि एबा गुबुन जागानिफाय फैनायफोरखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओ गामिफोराव मोसाफैनाय जेरै बक्स केसेटखौ लाना मोसाफैनाय बेफोरबादिबो नुनो मोनो आरो आङो
औ औ।
बिदिनो जे बेफोर उम गोमालांनो हमदों होनब्लाबो जे बेफोरखौ दामना दामनो देनो रोङाबो दानि जुगनि मानसि। प्राइस। एसेबांबो रोङा जालांबाय नालाय बिनि थाखायनो। फोरबो गोमालांनो हमदों आरो। जा बरनि औ बरनि जा दामनाय देनाय बेफोरो खाम जथाफोरा।
बेबायदिनो रोंगौथिया गोमालांनायनि थाखाय बेबायदिनो दामग्रा। जुगजों मोसानाया गोबां खम जालांबाय होननानै बुंनांसिगोन दा। बुं बेबायदि बुंनायाबो गाज्रि जानाय नङा।
औ औ नंगौ थारैनो। इनारो। दे नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जानोसै नोंथांजों सावरायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय आं बायदिसिना मोनथिना मोनबाय आरो। बिदिब्ला नोंथांनि सेराव आं। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय था गोजोन।